औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ नोंथां
ओरैनो नोंथां जिरायनानै
अ ओ बिदिब्ला नोंथांजों ओ जोंनि ओ दैज्लां बोथोराव मोननाय ओम मैगंफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा नों
औ औ नोंथां हागोन
अ बि बिदिब्ला दैज्लां बो नि मैगं थाइगंफोरनो एसे सावरायनानै होदो
औ औ नंगौ नोंथां ओ जेरै जों दैज्लां बोथोराव ओ गोबांखौनो जोङो ओ मैगं आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो दैज्लांनि औ लाव जिंखा पथल खुन्द्रि फालौ आरो फाथो बेफोरखौ जों फोनाय नुयो आरो दैज्लां बोथोराव औ औ जेरै जों दैज्लां बोथोराव जिंखा आबाद ओ पटल बेफोरखौ मावो आरो जोंनो गिबियावनो जेरै जोङो जिंखा आबाद बे फोरखौ मावनो मावनोब्ला जोंनो गिबियावनो बेनि जोलै बेगरखौ जोङो गलानिफ्राय लाबोग्रोनांगोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
खौ जोङो मोनसे टाबाव नङाबा थख्रायाव जोङो जावायनानै दोनग्रोनांगोन आरो जाहाथे बियो औ गाजा ओंखारो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जों बेखौ फोनो था थाखाय गिबियावनो ओ फोथारखौ जों एवनानै जोङो ओ गोजौ गोजौ दिप ओ खोनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो औवानि बैसां बेनो खानानै होनांगोन जाहाथे बियो ओ गोरलैयैनो बिनि हेफाजाबै मानला लांनानै मानला लांनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बो खांनायनि उनाव बेयाव जोंनो जेरै एम्फौ एनला बेफोरो जायो नालाय जोंनि ओ बे आबादखौ गाज्रि खालामो नालाय बिनिखायनो जोङो ओ बेनो रासायनारि हासारखौ दानिया गोबां बाहायनाय नुसै आरो नोंथां जेरै औ जेरै इउरिया हासार पटास हासार बेफोरखौ जोङो ओ होनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि बिनि उनावबो जोङो बिनि अनगायैबो जों गोबोरखि हासार खानस्रि आसार फोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोंनि बे आबादा मोजांसिन जायो जेरै जोङो रासायनारि हा हासार बाहायालासिनो ओ बेफोरखौ जों बाहायोब्ला ओ जोंनि आबादा मोजांसिन जायो मानोना जोंनि देहायाव बेमार आ जार बेक्टेरिया बेफोरो जोंनि जोंनियाव साफिनो हाया आरो नोंथां औ बिनि उनाव बियो जोंनो ओ फिथाइ होयो आरो नोंथां जोङो आबादखौ मोजां मोजाङै जोथोन लायोब्ला आरो मोजां मोजाङै गायो ब्ला जोंनो बियो जोंनो बियो मोजां फिथा थाय होयो आरो नोंथां
औ औ बिनि अनगा औ
औ नोंथां औ नोंथां बेबा बायदिनो जोङो दैज्लां बो थोराव गोबां मैगं गायो नङा होमबा नोंथां होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो नोंसोरनि सोराबा मा मा मैगं गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ औ जोंनि ओनसोलाव जेरै आवगायसो ओ बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलाव बेनो ओ लाव आबाद जिंखा आबाद पटल आबाद खुन्द्रि आबाद ओ दैज्लांनि फालौ बिनि अनगायैबो जोङो दैज जोंनि मिथिंगायाव बायदिसिना मैगं बेफोरखौ मोननाय जायो आरो जेरै दैज्लां बोथोराव जोंनि हाग्रानि मैगं जेरै दिंखिया मैगं ओ आरो हेेलांसि बेफोरखौ जों मोननाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव
औ नंगौ नोंथां औ
आरो जोंनि बर'निनो मोनसे बेबो दोरोङारि ओंख्रियानो होनजायो जों बेखौ जायो नालाय गोबां जोंनि बर' आइजोफोरानो जेरै जोंनि औवा औवा मेवाइ अनलाजों जों बेखौ संना जायो नालाय जों बेखौ ओ औवा मेवाइखौबो जों दैज्लाङाव मोननाय जायो आरो गोबां
नंगौ नोंथां औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बिदिनो मैगं मोनो नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन
औ औ नोंगौ ओ नोंथां बुंनाय बदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दैज्लां बो थ्राव गोबां ओ न'खराव गोबां बर'फोरनि न'खराव जों मेगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोन दोंसै आरो बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथोराव जोङो मा मा मेगं मोनो होनोब जों दैज्लां बोथोराव दा ओ लेस स्रा जिंखा फाथो ओ बेबायद बिदिनो जोङो मा खुम ब्रा लाव बेफोरखौ जोङो मोन्नो हायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोराव औ बेबायदिनो जोङो उम बेफोरबाय दि मेगं फोरखौ जोङो ओ गासैबो दानि ओ न'खरफोरावस जोङो मा ओ एसेब्लाबो जों गाय नानै लायो आरो नोंथां औ जानो थाखाय ओ खम खम बि बांनि एसेबाबो गायनानै लायो ओ बुरजा बेफार फालांगिनि था खाय नङाबाबो जों एसे एसे बाबो न'आव मा जानो थाखाय जोङो गायना नै लायो आरो नोंथां औ थिग बे बायदिनो जोङो मा ओ मेगं फान्ना ओ मेगं बेबाय दिनो दैज्लां बोथोराव माने मेगंफोरखौ फाननानै जोंङो मा गोबां रां बाहायनाय नुनो मोनदोंसै नोंथां औ बेबायदिनो जोङो जेरै बेफोरबायदि मैगंफोरखौ फाननानै जों गोजान गोजान जायगायाव लांनानै जोङो मा रां आरजिनायबो नुनो मोनदोंसै दानि औ आथिखालनि सुबुं फोरखौ उम बेबाय दिनो जोङो जोंनि गामि ओनसोलावथ' ओ गोबां ओ रांनिबो आनसा ओ आंखाल जायोनालाय नों गामि ओनसोलफोराव औ बेबायदिनो जोङो बे बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव गोबां गोबां मैगं गायनानै जोङो मा ओ गोबां टाउन सहरफोराव मा फानहरनायखौ जों नुनो मोनदोंसै ओ टाउन सहराव फाननायनि ओ जाहोना नो जादों बेयाव गोबां ओ गोबां हारिनि सुबुंफोर थायो नालाय नोंथां औ नोंगौ बेबायदिनो जोङो मा गोबां बेसेनबो मोननो हायो आरो औ बेबायदिनो जोङो दैज्लां बो थोरनि मै गं गायनानैबो जों जोंनि जिउखौ सुंथाबोनाय गावनि नांगौखौ सुफुंबोनायखौ जोङो मा नुनो मोनो दोंसै आरो नोंथां औ बेबाय बिदिनो जोङो ओम दैज्लां बोथोरनि मे गं जायखौ जोङो ओ बेफोर जिंखा बे फोर बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो गोबां जायगाफोरावबो नुनो मोनो सै जोंनि बर' समाजावल' जोङो मा ओ गाय नुनो मोना बेलेग गुबुन हारिनि फोराबो आथिखालाव मा गोबां सुबुं फोराबो मा न'खर न'खर गावबा गाव जानो थाखाय एसेबाबो मा संनानै ओ गायनानै हायो आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो गावनि जिउखौ मैगं गायनानैबो जों सु खुंनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावथ' बेफोरबायदि ओ सोलिखायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि गोबां ओ मैगं थाइगं गायनानै जोङो रां खामायनाय जों नुनो मोनदोंसै औ नंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो ओ नोंसोरनि गामियाव ओ मा मा ओंख्रि ओंख्रि खारै जेनेबा मा बायदि मैगं गायो बेनि सोमोन्दै खोन्थालाय
औ औ नोंथां नंगौ आ जेरै जों औ जेरै जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा ओ होनलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोर मैगंखौ दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो आरो नों थां‌ आरो जों बेफोर फोर मैगंखौ दैज्लां बोथोर नङा मेसें बोथोर थोरावबो जों गायनाय जायो आरो नोंथां औ जेरै जोङो लावा बाद जेरै आवगायसो होन सनाय बायदि ओ जिंखाखौ जोङो बिदि फैयो ओ बिदिनो बेखौ जोङो ओ फोनायखौ एसे नुनो मोनो एसे ओ एखे नुनो एखे रोखोमै जों नुनो मोनो आरो नोंथां गोबां नङाबाबो एखेयैनो जोङो बेखौ जोङो ओ गायनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो ओ औ थास' आबादखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव ओ साफा सानैखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ जेरै जोंनो बेयो बिबार आ बिबार ओ थराइ बेफोरखौ जोंनो ओ थास'खौ जोङो दैज्लाङाव जानो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो दैज्लां बोथोर थोराव गायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो फाननानै गोबां जिउ राहा ओ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै बर' समाजावबो औ आथिखालावबो ओ गोबां ओ आथिखालावबो गोबां बिगियानारि मुगा जाबायालाय नों थां आथिखालाव गोबां जोङो बेबायदि बिदिनो मा मैगं गायनोबा मैगं थाइगं गायनोबा गोबां हा बुरजा नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जों हा बुरजाखौ औ खानसेयावनो जोङो जि बि गा नैजि बिघासो जों हाखौ जोङो आबाद मावनोबा जोङो मा ट्रेक्टर बाहायो नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोङो मा ट्रेक टरजोंसो हालेवो आं बेबायदिनो गो गो दायथ' जोङो ट्रेक्टर गैयामोन नालाय नोंथां औ बेबायदिनो गोदो गोदाय टर गैयामोन हालजोंसो एवोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो औ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मा खम एसे खम बिबाङै मैगं आरो आथिखालनि सुबुंफोरा मा ओम टेक्टर जायखौ जों बिगियानारि मुगा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां आथिखालनि बि मुगायाव जों मा ट्रेक्टर बाहाय जोबो गासैबो सुबुंफोरा सानसेयावनो जि नैजि थामजि बिघा बा जोङो ओ बेबायदिनो एवनानै जोङो मा आबाद मावनानै आबाद मावनो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि बे बेफार फालांगिफोराबो गोबां बेफार फालांगि खालामनोबो गोबां सुबिदाबो आथिखालाव जों मोनबाय। गोदो गोदाय सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि ओ बेफार फालांगि गोजान गोजान जायगायाव था लांनोबो हायो। हायामोन नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि आथि आथिखालनि आथिखालनि बायदि जोङो गोबां गारि मथरबो गैयामोन ना। लाय नोंथां ओ औ बेबाय जोङो मा गोजान गोजान जायगायाव लांनो सुबिदा गैयोन आरो नोंथां आथिलाव जों जोङो गोबां सुबिदा ओंखारबाय बेबायदिनो गोबां गोजान गो जान-जायगा बाबो जों मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनाय आरजिनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो आथिखालाव बिगियान मुगा गोबां ओ बेबायदिनो। जायखौ जोङो हासार रासायनारि हासार जायखौ जोङो ओ मोसा गौनिफ्राय बानायो।
औ औ।
जायखौ जोङो ओ हासारखौ जोङो मा होनानै जोङो ओ बेबायदिनो मैगंफोरखौ बानायो आरो। आरो नोंथां गायो बेबायदिनो आथिखालाव गोबां ओ गोबां बायदिसिना मुलि गोनां मो हासारबो ओंखारबाय नों थां जायखौ जों मेगंखौ सानसे आवनो मा सानसेयावनो सनसेयावनो बे हासार खौनानै मा गिदिर खालामनो हायो मेगंखौ औ नंगौ नोंथां। बेबायदिनो मैगंफोरखौ जोङो ओ सानसे साननै गेजेराव नों गोबां गिदिर खालामनि मा हाथाय बाजाराव थाब थाब फानहैनो हा हानाय जाबाय नोंथां गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि नालाय नोंथां बेबायदिनो आथिखालाव गोबां बिगियानानो बेयाव गोबां मुलिफोर बाहायनानै मा मेगंफोरखौ ओ गोबां खम समनि गेजेरावनों गोबां दिहुननो हाबाय आरो नों थां ओ बेफोरखौ जोङो मा लांनानै हाथाय बाजाराव फाननानै फाननो हायो। बेबायदिनो गोबां सुबुंफोराबो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लांनानै मेगंफोरखौ बेबायदिनो मुलि होनाय मेगं फोरखौ जानानै गोबां जोंनि देहायाव बा गोबां खहा खालामदों नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो गो जोंनि ओ देहायावबो गोबां खहा लाबोदों ओ बेबायदिनो औ बेबायदिनो ओ खम समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि मुलि होनाय मेगंफोरखौ जानानैबो जिउ गोमानांनाय जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों बेबायदिनो जोङो उम बिराद बायदिनोनि मेगंफोरनि मगंफोरनि सायावबो जोङो बेफोरबायदि गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां औ नोंथांजों उम बेबायदिनो नोंथांजों ओ दैज्लां बो नि सोमोन्दै रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ बेबायदिनो जोंनिया समाबोथ' जाना हाय बाय नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो दोनथ'लायनस
औ औ नोंथों औ औ
औ नोंथां दे